हेलौ अ खोनादोंद नोंथां? अ दायो ओरैनो दङ।
औ ओरैनो दङ दायो।
अ अब्ला जों नोंथां जोङो बर'फोरनि जा आथिखालावहाय जोङो बर'फ्रा थिनानै दोननानै जायो बेनि सायाव जों एसेाय्लायसै नामा नोंथां?
औ थिनानै दोननाय
औ नोंथां औ
दे नोंथाङानो जागायलांदो होनोमबालाय।
अ जिहेथु जोंना बर'फ्रा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो थिनानै दोननानै जोङो ओंखाम ओंख्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै थिनानै दोन्नाय होनब्ला जोङो खारै आरो नाफाम मेवाइ थास' बिबार मुला गुन्द्रु गोबां जोङो रोखोमनि थिनानै दोननाय थाइजौ आसार आरो खामब्रेंगा बायदिफोरखौ जोङो थिनानै जोङो दोननानै थिनानै दोननाय जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो जानायनि अनगायै जोङो लोंनायावबो जोङो थिनानै ओ जानायखौ नुनो मोनो। जेरै जोङो माइब्रा जौ जेरै माइब्रानि बिदै बेफोरखौ जोङो थिनानै ओ जों लोंनायखौ नुनो मोनो। बिनि अनगायै जोङो जानायाव थिनानै दोननाय होमबा जोङो सबाय बे हानि सबाय गोसोमा बे आरो सिबिं बेफोरखौबो जोङो आरो अन अनलानि अन गुन्दै बेफोरखौ जोङो फोराननानै थिनानै दोननानै जोङो जानो हानायखौ आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों। बेफोरनि अनगायैबो जोङो गोबां जोङो थिनानै दोननानै बर'फ्रा जानायखौ नुनो मोनो। बिदिनो नाफामखौथ' थिनानै दोन्नायखौ माबायदि माबायदि बानायनानै जोङो थिनानै दोन्नायखौथ' बयबो मिन्थिखागौ। ओ बिनि अनगायै जोङो आं अनलाखौनो बुंगोरसै नोंथां माबोरै थिनानै दोननानै जायो अनलाखौहाय अनलानि थिनानै दोननानै जानायानो जाबाय जोङो अनलाखौ जेरै अन देयो अन देनानै जोङो सान्दुङाव ओ फोराननानै दोनब्लानो जोङो बेखौहाय थिनानै दोनजानाय जाबाय आरो। आरो बेखौ खायसे खायसे सुबुंफोरा जेरै थिनानै दोननायाव जोङो ओ जेरै हासुं माबा ओ बानलु हालदै होननानै जोङो देफानानै जोङो ओ बेखौ दोननायखौबो जों नुनो मोनो। माने बेखौ संनायावहाय जोङो सा ओ माबा बानलु होआलासिनो जोङो संख्रि आरो हालदै खारै होननानै जोङो संबानो जानाय बायदिखौ जों नुनो मोनो आरो अब्लानो दैया अनला ओंख्रि जानानै खारै जोङो थिनानै दोननानै जाजानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेखौ जोङो ओ से दानसोहालागै थिनानै जोङो दोननानै जाजानायखौ खौ जों नुनो बिनि अनगायैबो जोङो गोबां जेरै बैग्रि आसार होन बायदि होन बेफोरखौ जोङो थि नानै दोननायखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ नोंथाङाबो थिनानै ओ जानायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंदों नामा मा मा खौ थिनानै दोननाया मोजां दोननो थाखाय जायो।
नंगौ आंबो फंनैसो बुंनो सानदों। जेनेबा थिनानै दोननाय होननानै बुंङोबाथ' नोंथाङा खावसेखौनो बुंलांबाय
औ
दा बेनि गेजेरावबो जोङो थिनानै दोनो होमब्ला थाय जोङो जोङो नाखौबो थिनानै दोननो हागोन आरो फोराननानैहाय
औ औ नोंथां
बेनि अनगायै जोङो थिनानै दोननो हागोन जेरैबादि मासरुम होननानै बुङो जायखौ मैखुन होननानै बुङो आरो ना खायसेहाय बेखौबो माने फोराननानै थिनानै दोनो आरो दा दा नोंथाङा बुंलांखाबाय गोबां बेनि गेजेराव जोङो नाफोरखौहाय जोङो फोरानखांनायनि उनाव खायसेया सोरबा सोरबा मा खालामो बेखौनो माने
ओम
खारै ओंख्रि बायदिसिना संनानै जायो आरो बे ना गोरानखौहाय सोरबाबा ओ ना गोरानखौ एवनानै बाथोन देनानै जायो ओमफ्राय जेब्ला दैज्लां बोथोर जायो अब्लाना बे ना गोरानफोरखौहाय जानो मोजां आरो ना दै सोमनानै हाय फोथारफ्राव लांनानै दुरिफ्राव लांनानै
बे मोनसे जोंनि थाखाय मोजां आरो बेनि उनावहाय मास्रुमफोरखौबो गोरान खालामनानै दोननो माने खायसेया फोरानानैबो फानो आरो जायखौ बुङो द्राय मैखुन होननानै बुङो आरो ना बेखौ बेकेदआवहाय सोनानै माने फानहरनो हायो आरो बे द्राय मैखुनाहाय ओ गोथां मुवानिफ्राय एसे बेसेन गोसासिन जायो
नंगौ नंगौ
माने औ थिग बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो फिथाइफोरबो दङ आरो थिनानै दोननाय गोरान जेरैबायदि जोङो मा होनना बुङो बेखौ ओ जोङो काजु बादाम होनना बुङो बेखौ खौबो जों गोरान खालामनानै दोननो हायो आंगुरफोरखौ खौबो गोरान खालामनानै दोननो हायो जोङो फोराननानैहाय
नंगौ
सिजौफोरखौबो जों गोरान खालामनानै दोननो हायो
नंगौ नोंथां
जोङो थालिर बायदिफोरखौबो जोङो एवनानैहाय मोनसे गोदान खालामनानै जों भैयामफोर बायदिफ्राव सोनानै दोननो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बेफोरखौ जोङो जेब्ला गोनां जायो अब्ला जोङो बाहायनो हायो जेबाददि जानो हायो बेखौ बुंजायो आरो नङा होमबा नोंथां दा जों थिनानै दोननाय होननानै बुंब्ला जोङो खारैखौबो होनजागोन आरोखि थिनानै दोननाय होननानै मानोना जोङो खारैखौबो जोङो दिहुननोखांनायनि उनाव बेखौ जोङो गोबाव समसिम लाखिनानै दोननो हायो
औ औ
बेनि अनगायै जोंहा औवा मेवाइ औवा मैवाफोरखौबो जोंना थिनानै दोनो
औ
दा औ बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा बे बेफोरखौ खायसे ओ जेरैबायि औवा मेवाखौहाय माबोरै बानायो बेनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां बुंनो हागोन औवा मेवाइखौ जोङो थिनानै दोननानै जोङो अनला आरो दाउ बायदिफोरजों एवनानै जानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो बेफोर बेखौ जोङो आसार खालामनानै जोङो थिनानै दोननानै जानायखौबो जोङो बेखौ जोङो औवा मेवाइखौ बोरै थिनानै दोनो होमब्ला जोङो औवा बै जा औवा बुरखानिफ्राय जोङो औवाखौ बै मेवाय ओंखारगोदा औवा खिलि गोजा जों हाख'ना लायनानै बेखौ बिगुरखुनानै जोङो दैयाव सोमनानै एसे हानानै सान्दुङाव फोरानो सान्दुुङाव फोरनखांनानै सान्दुुङाव फोराननायनि आवगोल जोङो बेखौ एसे दै गुदुङाव सोमहाबनानै रुयो आरो रुनाय बायदि खालामलो बिनिफ्राय बयल खालामबोनाय बायदि खालामलायनानै जोङो एसे बाराबो बयल खालाया आरो बिदिनो से मिनिट नै मिनिट सोमहाबनानै ओ बेखौहाय बोखांफिननानै सान्दुुङाव फोरानो एसे सान्दुङाव फोराननानै बेखौ जोङो खायसेबा एवनायनि गेजेरजों मस मस्ला मस्लि होनना आसार खालायो नाथाय बांसिन जोङो ओ मा होनो इखौ डायरेक्टयैनो भयामाव सोना दोनबा साबसिन जायो आरो बेखौ गोबाव रोखोमै बिदिनो एसे भेनिगान होननानै दोननानै बेखौ होनब्लानो माबाय आरो जाजाबाय थिनानै दोननानै गोबाव समनि बेबायदिनो जोङो थिनानै दोननायनि गेजेराव जोङो मोनसे खौ बावलांदों आं बेखौ दासो गोसोआव फैदों बेनो जाबाय जोंनि नारजि बेखौ जोङो ओ थिनानै दोननानै जानो हायो मानोना बेयो जोंनि बर'नि दोरोङारि गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौ समनिफ्रायनो थिनानै दोननानै जाबोनाय मोनसे दोरोङारि बेखौ जोङो गोबां ओ जोंनि आसार खान्थियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जों जेरै बिदिनो खारै
आंना सावना एसे बोरैबा नांथार न थाफैदों एसे सोमावना होलाय मबाइलखौहाय
अ अ नांङाखि नामा नोंथां
औ जाबाय दे
ए माने ओरै जोंना गामियारि ओनसोलना ओंखायनो नेटआ एसे प्रब्लेम जायो नोंथा बिदिनो नारजि होननाय लोगो लोगो जोङो ओ जोङो नारजि मोनसे बिफां दंखायो बे बिफांखौ जोङो एसे देरोब्ला जोङो बेखौ खानानै सान्दुङाव फोराननानै जोङो ओ थिनानै दोननानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो जोङो गोबां बिथिं जेरैहाय जोङो बेदरफोरजोंबो आरो खारैफोर होननानै जोङो संब्रबना जानाय आरो नाफोरजों जों एसे रुब्रबनानै जानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो बिनि अनगायैबो जोङो थास' बिबार मुला गन्द्रु बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो थास' बिबारखौबो जोङो मैथाफोरजों जानाय आरो थिनानै गोबाव थिनानै दोननाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो ओमफ्राय मुला खुन्द्रखौ जोङो मुलानिफ्राय हानानै फोराननानै जोङो बेखौ बयामाव सोनानै दोनबानो बियो अनलाजों होसन होसननो जाजाबाय थायो आरो बोसोरफ्राम बिदिनो बोसोरसेहालागै थिनानै दोननानै एवनगौ नङा बिदिनो नोंथाङा आरोबाव थिनानै दोननायनि बागै एसे मिन्थिबावगो नामा एसे फोरमायहरबावगो नामा
बिदि थिनानै दोननायथ' गोबां दं फिथाइ सामथाइनि बेलायाव गोबां आरो जेरै बेबायदि जोङो नालेंखर फिथाइखौबो जोङो थिनानै दोननो हायो आरो फोराननानै उनाव जानो थाखाय
औ नोंथां औ
बेनि अनगायै जोंहा नोंथाङा बेदरखौ होनबायमोन नामा थिनानै दोननो हायो होननानै
अ बेदरखौ होनाखैमोन माने नोंथां
औ बेदराबो मोनसे थिनानै दोननाय जों बेखौहाय जोङो गिबियावनो जोङो गोथां बेदरफोरखौहाय जोङो रुनानैहाय बेवहाय हालदै बायदिसिना होनानै संख्रि बायदिसिना होनानैहाय बेखौ जोङो सानदुंआव फोराननो हायो बा खायफाया मा खालामो थुङा अरनि थुङा बे उखुन्दैयावहाय माने होनानै दोनो आरो ना बिदिनो बेखौहाय गोरान जाब्लाथाय बेखौ थिनानै दोननो हासिगोन आरो जेरावहाय उखुन्दै नाङो बे जायगायावहाय औ जों बेफोरबायदि खालामनो हायो जोङो बेनि अनगायै आरो बायदिसिना दंबावो
औ नोंथां दंनाया आं दासो गोसोआव मोनसे फैबावदों माने जोङो गयखौबो थिनानै दोनना जानो हायो ना माने गयखौबो जोङो फोराननानै बोसोरफ्राम माने गय बोथोर जोब बेखौ जोङो बोथोर फै जा फोराननानै दोननानै जानाय बेखौबो जोङो मोननो थाङोना नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेफोरनि अनगायैबो जोङो गोबां थिनानै दोननायखौ जोङो बर' फोरनियाव नुनो मोनो मानोना बे थिनानै दोननाया जोंनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आखु होननानै बुंनांगोन मानोना जोङो बैफोर जा बेसादफोरखौ जोङो जेला बोथोर थाङो अब्लासो जोङो जानो लुुबैयो नाथाय जोङो बै फिसिनानै दोनब्ला जोङो बोथोर थांबाबो बेखौ मोनजाबाय थायो बिनि थाखायनो जोङो बैफोर थिनानै जानाय हुदाखौ जोङो आथिखालावबो जोङो बाहायनानैखौ जोङो नुनो मोनो मानोना बेफोर जोङो थिनानै जायो ब्ला जोङो मा बैफोर जानो लुुबैनाय बेसादफोरखौ जोङो गोदो जा जानानै थांखांबाय बोसोरे जोङोथ' दैज्लाङाव जानाय जा बेसाद बेखौथ' मेसेङाव मोनाना बिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो थिनानै दोननानै जायो आरो मानोना थिनानै दोननानै जानायनि टेस्टआ आलदा आरो जा बेखौ जोङो जा बिनि बोथोराव मोनजायो बिनि टेसआ आलादा जायो अब्लाबो जोङो बेफोर मोनजानायनि टेस्टजोंनो जोङो मोजां मोनो आरो जानानै बिनि हुदायानो जोंनाव दासिमबो जोङो बर' समाजाव जों थानायखौ नुनो मोनो गोदान गोदान आदबजों जोङो आथिखालावहाय जेरै मबाइल बायदि आरियाव जोङो माखासे थिनानै जानाय खौबो जों नुनो मोनदों बिदिनो जोङो फिथाइफोरनि बिथोराव आं दासो मोननैसो गोसोखांबावदों जेरै जोगोनार खुमब्रा बेफोरखौनो जोङो फोमोननानै जोङो थिनानै दोननानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै बेफोरखौनो आसार खालामनानै बेबायदि नोंथां माला फंनैसो बुंबावगोन नामा थिनानै दोननानै जानायनि अनगायै
थिनानै दोननानै जानायनि अनगायैथ' गोबां नोंथाङानो बुंलांखाबाय दा जोङो जोंनि रायल्लायनायखौ दोन्थ'नोसो नांसिगोन बायदि मोनबाय आरो मानोना बेबायदि थिनानै दोननायनि बागैथ' जों गोबां सावरायबाय सावरायनांगौ आरो दंबावो होनना सानाखै आरो नोंथां
अ सावरायनांगौआथ' औ गोबां दंबावो नोंथां बिदिनो बुंनो थाङोब्ला फंसे एबा फंनै रावजों जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। बेफोरखौ नायोब्ला गोबां जोङो मोननो थाङो आरो। आरो नोंथांनो नागिरोब्ला नाथाय जोङो मेगनजोंथ' नुवा जोङो जेब्ला जायो अब्लासो जोङो। गोसोआव फैयो अब्ला जोङो बुंगोन अब्ला गोसोआव थानायखौ बेबायदिनो समाबो बारा गोबाव गैला नोंथांजों जोङो गोबां गोदान गोदान बाथ्रा मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो थिननानै जानो मोननायनि बाथ्रानि बागै सावरायमोननानै गोजोननाय मोनबाय।
जोंसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां। गोजोनथोंसै नामा नोंथां? दोनथ'सै औ दे।